हेलौ।
हेलौ।
हेलौ अ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ। ओम दा होमबा नोंथां औ।
दिनै मानि ओ माबानि सायाव रायलायनोसै नोंथां।
माने सायाव लारायनो नागिरदोंबा?
दख'नानि सायाव रायलायनोसै।
औ दे जायो। दा ओमबा नोंथाङानो इसे फोरमायना होग्रोदो।
अ दे नोंथां द खना होनना बुङोब्लाथ' जोङो दख'नाया जोबोद नायनो समायना आरो जोङो दख'नाखौ जोङो बायदि रोखोमनि खुन्दुंजों बानायनाय जायो। जेरै पलेस्टार द' खुन्दुं। आरो पाट नि खुन्दुं। माइदिनि खुन्दुं बायदि बायदि। जों जोङो दख'नाखौ बानायनाय जायो। अब्ला होमबा नोंथाङा दख'नानि आगरफोरनि बागै खिन्थानो हागोन नामा?
आगरफोरनि बागै माने दख'नाफोरा ओरैनो मा मा आगर थायो आंबो बारा मोजाङै मिथिया गानल'सो खिन्थु आगरनि फुंखौ आगरनि मुंफोरखौ बुंनो थांबा आंबो मोजाङै मिथिया आरोना नोंथां। नोंथाङा मिथिबा अननानै इसे फोर मायना होदो नामा?
औ औ। आंबो एसेबां मोजाङाहै मिथिया अब्लाबो आं एसे जाखिनि मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै ओ आगराबो बिदिनो गोबां रोखोमनि आगर थायो जेरै दावराइ आगर फारौ आगर खांख्राइ आगर, जोमै आगर आरो बे आगर होनना बुंनायावबो गोबां रोखोमनि आगराबो गोदोनि आरो दानिजों आगराबो गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदो। मानो होनना बुं बा गोदोनि सुबुंफोरा आगरखोहाय मि मिथिंगायारिनि बायदिसिना नुथायखौ लानानै आगरखौ एरनाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगनि सुबुंफ्रा आगरखौहाय बिगियाननि दाजेमफोरजों बानायनानै आगर खौ जोङो बांसिनखौनो बा गोबांखौनो जोङो बेफोरबायदि बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
अब्ला नोंथाङा खुन्दुंफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो
खुन्दुं खुन्दुं फोराबा दाबा मा मा थायो? आं दख'ना फोरनि बागै बारा मोजाङै मिथिलाय लाङा नोंथां।
औ।
खुन्दुंफोराथ' उम्म मा मा थायो नोंथाङानो फोरमायना होबोदो नामा?
औ खुदुंआबो बिदिनो खुन्दुंफ्राबो गोबां रोखोमनि थायो। जेरै पलिस्टारनि खुन्दुं पाटनि खुन्दुं मासस्रायनि खुन्दुं माथा बा इन्दि बेफोरबायदि आरो मा माथा होनना बुंनायावबो जोंहा गोबां माथा खुन्दुंखौ डायरेक्टहाय थोंजोङै दानो हाया।
औ
मानो होनबा माथायाव जोङो नाथायनानै लाग्रोनांगौ। नाथाय खांनानै सो जोङो बेखौ फोराननांगौ फोरानखांनायनि उनावसो जोङो थुननांगो थुनखांनायनि उनाव जोङो सोंनो हायो आरो माथानि खुन्दुंखौ ओमफ्राय खिन्थु गुबुन गुबुन खुन्दुंफोरनि मादावहाय बेलेग गुबुन गुबुन खुन्दुंफोरखौ बिदि माइदि होआलासिनो थोंजोङै जोङो सोंनो हायो आरो।
उम
इदि
दाथ जोङो बुंनो थाङोबा ओ दखनाफोरखो उम गोदोसो जोङो नआवनो दाना गानोमोन नङा होमबा? दाथ जों गोबां बायनासो गानग्रा जाबाय दा जोङो नआवबो दानायखौ खम नु सै आरो बुंनो थाङोबा
औ
दा गोदोनि दखना आरो दा दानि दख'ना जोबोद फाराग दङ। गोदोनि दखनाया बुं थाङोबा साबसिनमोन नङा होमबा
नंगौ नंगौ
थाब जामामोनबो दानाथ बुंनो थाङोबा खनसे सुगासेयावनो खायफा दखनाफोरा गाब खारनो नागिरो थाबनो। औ दाथ गोदान गोदान ओंखारजोब्बाय गावबा गाव गावबागावनि जों दोननाय नङा होमबा? खिन्थु बुंनो थाङोबा बिसे बिसोर माने बिदिनो ओ खोनसे खननै बिदि सुगासेयावनो रङा गा खारो आरो बिसोरनिया नाथाय जों गोदोनिखौथ जोङो जोंनाथ दाबो दङ नङा होमबा नोंथांनाबा गोदोनि दख'नाया दासिमबो दंना गैयाबा एसे
नोंथाङा ओ बुंनो थाङोब्ला नों थां गोदोनि दखनाया आंनावबो गैया गैनाया माने बिदन दखनाया दङ आरो
औ
आरो बिदन होननायावबो जोंना ओरै गोबां खोथा ओंखारा फैबाय बिदध दखनायाव जोंना मोनसेल' गाबजों जोङो दख'नाखौ जोङो बिदनखौ दानो हाया। जोंनो बिदन दख'ना दा थानायावहाय गोबां रो खुनि खुन्दुंनि गाबफोर नांगौ जायो आरो जेरै जोङो गुफुर गोजा, गोमो, खमला खालार ओ बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि माने गाबफोरखौ जोंनो माने नांगौ जायो। बुंनो थाङोब्ला गुबुन दख'नाफोराहाय मोनसेनि गाबजोंनो सोंनानै दानो हायो।
औ
बिदि आरो नोंथाङा होमबा दख'नानि दा बावैहाय सोलिबाय थानाय दख'नाफोरनि मुंखौ बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ आं होनबा एसे फोरमायना होनो सै नोंथांनो बेखौथ' बयबो मि थिखायो नङा होमबा दाथ' जों गानबोबायानो थागासिनो गांसे गाननै दा बुंनो थाङोबा उम सेथियाव दङ बिबार बिबार दखा ना नैथियाव दङ बसुमतारि दख'ना ओमफ्राय थामथि खाथियाव दङ बारदै सिख्ला बेनि उनाव उम खाथियाव दङ पदमिनि ओमफ्राय जोम गोबां बायदि बायदि दंबावो आरो
उम औ औ।
दा नोंथाङा मिथिनाय बायदिबा औ बे सेबांसो मिथियो दा गोदान ओं खारनायखौ।
दा गोदान ओंखारनायाबोथ' एसेबां आंबो मिथिजोबा बे बसुमतारी, बिबार, आ रो आरो गोदोनि दखनाया जाहैबाय आगर गुबै बिदन बेफोरनो आरो खि आंबो मिथिनाया। आं बे एसेबां गोबां मिथिया जा खिनि मथ'थिदो मिथिनायखो आंबो फोरमायबाय
ओमफ्राय बुंनो थाङोबा अबे दख'नाया साबसिन जायो गाननो? दाथ' गोबां दोङो मा था बायदिसिना मास्रेस ना मा बि दि दङ ना ओमफाय अबे अबे दख'नाया साबसिन जायो।
बुंनो थाङोब्लाथ' साबसिन दख'ना होनना बुङोबा माइदि दख'नायानो बयनिफ्राय साबसिन आरो। गरम गरम ओ गरम बोथोरावबो गाननो मोजां थान्दायावबाबो मो जां
औ।
गोजां बोथोरावबाबो मोजां दि आरो आरो नों थांनि बायदिब्ला माबेबायदि दख'नाखौ साबसिन गाननायाव मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
आंबोथ' बुंनो थाङो आंबो बे माइदिखौनो मोजांसिन मोनो आरो गाननो नाथायबा गिबि खेब गानजेनबा एसे दख'नाया गिलिरबो जायो एसे गेदेरबो जायो आरो नङा होमबा सुनाय
हाया
औ गांखौनो हाया हाया जायो।
उम खननै बा खनथामसो गाननायनि उनाव बे माइदिनि दख'नाया जोबोर मोजां जायो आरो गाननो माने गुरै जायो आरो खिन्थु माबा मा होनो बे पलिस्टारनि खुन्दुंनि दख'नाफोराहाय गरमबो बोथोराव जों गानजाया गोजां बोथोर बोथोरावल'सो जोङो गुदुं मोजां मोनो गाननो खिन्थु गोलोमबो गोलोम बो जावहाय बेे मागा बे खुन्दुंनि दख'नाखौ गाननो हाया आरो गरमजोंनो थानोनो हानाय नङा
औ औ बिदिया मोजाङानो।
बे बाखि गुबुन दख'नाफोराबो मोजां।
उम आरो गोदोथ' रलेसनि दख'नाबो दंमोन ना?
औ औ औ
रलेजनि दख'ना बे दख'नायाथ' बु दाबोथ' जाननो रोङा नङा ओमबा?
जामनो रोङा बे दख'नाया।
ओहो बे जसेबां गान नों गानजाबानो थागोन आरो बियो। माने दा ओंखारनाय आरो आरो गोदोनि ओंखारनाय एसे फारागथिखौ मोनबाय ना जोङो। जे गोदोनि दख'नाय हाजार जेसेबांखि सु सुवा मानो रलेसफोरा मालाबाबो जामनोनो रोङा।
औ औ
आरो दानि दानियाथ' मिथिखायासै एसे सुबानो जामनो नागिरो आर
जामो आरो रलेजनि दानि रलेजनि दख'नाखौ गानबानोखि ओ जोराव राव मोनो आरो
औ औ
इदि आरो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि आइज आयजोफोरा निजनि आखाइजोंनो निजेनि आखाइजोंनो बानायनानै खुन्दुंखौबो बानायनानै न'आवनो दानाय जायोमोन हरफा थ्रोब सानफा थ्रोब बिदि दायोमोन आरोखि दानि जुगावहाय माने जोङो ओनसोल लायै ओनसोलावसो जों एसे जों नुनो मोनो आरो ओ गुबुन गुबुन अनसोल फोरावहायथ' बिदि दानायखौ जों नुलानो। बांसिनानो मा गोबाङान ओ बायनानै
गानसै उम उम
गोदोनि मानसिफ्रा गासैबो माने न'खर न'खर गावबाागाव दानो हानाय सालफोर दंखायोमोन बिदिनो बिस बिसोरो ओ गोदोनि दा दायोमोन गानोमोन बा गामसा फोरबाबो बा फालिबाबो माने आर'नाइ फालि बायदिसिना बेफोरखौबो माने गासैबो न'आवनो दायोमोन आरो नथाय दानि मानसिफ्रासो बा दानि जुगावसो माने आ बे बिगियानारि दाजोमजों गासै ओ मुवा बेसाद बा माबाफोरखौ जिफोरखौहाय दानानै बा बायनानै लानाय जोङो नुनो मोनो आरो बिदि आरो मानो मानो होनना बुङोब्ला बिगियानारिफोराबो जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोरलै गासैखौबो गोरलै खालामनानै होबाय नालाय बेनिखायनो दानि मानसि बा दानिश सु फोरा बेफोरबायदि खस्थ'नि खामानिखौ माने मावला जाहैबाय आरो
औ बिदिबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दे दे